हेल
हेलौ औ खोनादों ना
हेल
औ औ औ औ खोनादों।
हेलो।
औ‌ औ खोनादों नोंथां हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ।
हेलौ
हेलौ हेलौ हेलौ
हेलौ औ नोंथां हेलौ अ नोंथां अ नोंथां खोनाबायना नोंथां ओमफ्राय नोंथां ओरैनो खबर सबर
खबर खबर मोजां नोंथां। मोजाङै दं औ औ मोजाङै दं नोंथां।
नोंथाङा ओमबा कल हरनायनि आन्दोआव माबाफोर दं नोंथां?
दंनायाथ दंमोनलै नोंथां आं एसे माने माबा मोनसे रायलायनो सानदोंमोन मोनसे आयदानि सा सायाव। जों दे दाथ‌ गायनाय फुनायनि सम। सम जाबायना।
अ नोंथां सैथो। दैज्लां बोथोर माने गायनाय बेनो गायनाय फुनाय बोथोर औ दे बुं दे बुं दे।
ओरैनोथ जोंनि जोंनि आसामाव बांसिन फ्रायानो माइ आबादजोंसो थांनानै थाखायो नालाय गायनानै जेनेबा औ औ। बिनि सोमोन्दै एसे सों फंनैसो बिबुंथि लाखिनो सानदोंमोन आरो दा बेयाव।
अ नोंथां आङो जागोन नोंथां जेनेबा नोंथाङाबो आं मि मिथिगो मिथियो जानो हागौ हबा नों मिथिगौ आं मिथिगोन बिदिबो जानो हागौना नोंथां। माने जों गियानखौ रानलायनानै लानांगौ आरो ना नोंथां औ आरो बे गियाना मारै सोमजियो होमबा जों आं मिथिनायखौ नुनो फोरमायनांगौ नों मिथिनायाव आंनो फोरमायनांगौ बिदिना नोंथां?
औ औ औ नोंगौ नोंगौ नोंथां माने
होमबा ओ नोंथां होनबा जोङो जोंनि बरनि खनो एसे सावरायग्रोसै नामा नोंथां?
जागोन माने आं ओरै जोंनि बरनि नांगोल जांख्रा होनोना जों बरआवथ लास माने गायनाय फुनाय गायखांजोबनानै मोनसे ए मानि गायग्रा हालौवग्रा थाखाय मोनसे दब्लाय-दब्लायसे दोननाय जायो बेयाव ज गायनाय
औ औ औ हाब नोंथां बियो जोंनि बरफोरनि मोनसे एंगार हायि बा ओ मोनसे मा होनो बे खौ जेनेबा जोंनि गोदो आजै आजौनिफ्रायनो फैफाखानाय मोनसे जोंनि मोनसे रंजानाय बायदि मा जायो आरो जेनबा आं एसे फोरमायनोसै ना नोंथां
फोरमायनो हागोन नोंथां औ
ओ नोंथां माने जोंनाथ नै दा दैज्लां बोथोर जाबाय दाथ ओ सुबुंफोरा जेनेबा खोथियाबो फोबाय जानांगौ जौबायानो जानांगौ सोरबा सोरबाथ गायबायानो जानांगौना नोंथां अ औ सैथो नोंथां माने नोंथाङां जोंना थ गोदो बरफोरनिया गोदो माने हा हुआबो गोबां दंमोनना नोंथां जोंना बर सुबुंफोरनि माने बिथाफोरा गोबां दंमोन जायखौ गायबाबो गायखनो हाया ओरै दाहोना रुवाथि फोरखौनो साब्रै साबा लानांगौ मोन बे समाव खामला मुजिरा बिदिबो गैया माने गावबा गाव स सावरि जायखौ जोङो सावरि होनो जेनबा आंनि नआव जोबबा बैनाव मावहैनाय बिदि जेनेबा फाला बदल आरो जायखौ जोङो स सावरि जानाय होनो ओम दानि-दानि खेथ्र आव खौथ जोङो नुनो मोनला बे सावरि जानायखौ माने खामला होयो खम जाबाय नोंथा औ माने बेजों मा जायोमोन जोंनि समाजनि गोरोबलायनाया बाङोमोन जेनबा नोंजों आंजों मोनसा मोनसि मोनलायनाय बेफोरो गैया जायोमोन नोंथां
अ औ औ नोंगौ नोंथां
आंनाव बिथाङाबो मावफैयो आंबो बिथांनावबो मावहैगोन बेफोरजों जोंनि खाथि खालानि नफोरजों गोरोबलायनाया बा बुजिलायनाया एसे मोजाङैनो जायोमोन ओ जायनि थाखाय नांलाय खमज्लाय ओम नखरनि गेजेराव नांलाय खमलाय बो जायामोन आरो दा नोंथां जोङो ओ ब अखा दंमोन नांगाल जांखायाव ना नोंथां
नांगोल जाग्रा दंमोन औं नोंथां नांगोल जाग्रायाव
बिदिनो नोंथां जेनबा माइआथ गायै गायै गायगोन बिराद बुरजा गायगोन नोंथां बे समाव मा जायो मावग्रा माने दाहोना रुवाथि नखरनि मानसिफोर खाथि खालानि बेफोर गायफाना होफैनाय बेफोर मा जायो जोबोद मेंनाय मा-माबा मोनो आरो जेनेबा नों गायखाबाय नों मास मोनसे गाहाम माइ गायनांगौ बेयो गोरलै बाथ्रा
औ औ औ नोंगौ नोंगौ
नों बेयाव मेङो मायो बै जेन गायखांगोन दिन बै गायखांगोन दिनाव दब्लायसे एबा दब्लायनै बिदि ओ दुब्लियाव बिसोरो मा खालामगोन नांगोल जांग्रा जानो थाखाय बे दुब्लिखौ दोनगोन आरो बिसोरो
औ औ औ
दाहोना रुवाथि ननि मानसि बिसोरो बेयाव ज खनसेनो थांनानै माइ गायो गायै बेयावनो रंजागोन बेयावनो नोंजों आंजों हाब्रुफुनलायगोन बेयावनो सोरखौबा सोरखौबा ना खालायगोन बिदि जायो आरो नोंथां माने बेयाव बै मास मोनसे गाहाम माइ गायबोनाय बे माइ गायबोनायनि मा होनो मेंनायफोरखौ होखारनो थाखाय बिसोरो दुखु सुखु बावगारजोबनानै बिसोर बेयाव रंजायो आरो ओमफ्राय बे मेंनायफोरखौ बिसोर बेयावनो बावगारो ओरै माखासे माखासे नआव मा थागोन ओ रुवाथिफोर थालांगोन माखासे ओंखाम ओंख्रि संनो बिथांमोननि थाखाय बिसोरनि मेंनाय देहाखौ जाहोनाय लोंहोनायजों सुफुंनो थाखाय बिथांमोननो ओ ओंखाम ओंख्रि संग्राफोरजों माखासे थाबोगोन नआव ओमफ्राय बेयाव मा मइेन ओंख्रि जायो होनबा खुमब्राजों हांसो। नांगोल जांख्राया जोंनि बरफोरना औ नोंथां नांगाल जांख्रा खांख्रायाव जोंनि बरफोरना खुमब्राजों हांसोजों गैयाबाथाय बियो नांगाल जांख्रायानो नङामोन नोंथां। बेयाव ओरैबायदि जाखायोमोन नोंथां ओ खुमब्रा गिदिरखौ ओंखाम संग्रायाव बा जोंनि जायखौ जोङो बर इसिं न होनो। बेयाव गोजौआव खागदावनानै दोनखायोमोन गुफुर फुरलायलायनाय मोनसे खुमब्रा बेखौ गिदिर खाबथुब खाग नोंथा आरो हांसोखौबो जोंनि बरफ्रा गावसोरनो फिसिनानै लाखायोमोन। आरो दैज्लां बोथोरावथ हांसोआ दैमाफोर मोनो दै मोनो बिदियाव बांसिन देरो आरो हांसोआ गायखां आरिखां ओरै जाग्रा लोंग्रा गासिबो रेडि जाजोबखाबाय नालाय बैसोरो फैनानै आराम लङा दैसायाव दुगैबोनानै गावसिरनि हाब्रुफोरखौ सुस्रांबोनानै बिसोरो मा खालामो जानाय लोंनाय बेयाव जाफैयो आरो ओमफ्राय बेयावनो एसे रंजाबाय फुरथि खालामबाय बेखौनो नांगोल जांख्रा होनना मिथिनो
औ गोदोनि गोदोनिफ्रायनोथ सोलिबोनाय जाहैबाय बेयोथ ओरैनो ओम
दासिमबो सोलियो नोंथां बेखौ जों गारनो हाया बे देनांसिमबो थांफागोन नोंथां
औ औ सोलियो सोलिनाया जों गामियावबो सोलियो नोंथांनि जे बाथ्रा बुंदों बिदिनो जोंनियावबो सोलियो। ओंख्रिया जाहैबाय खुमब्राजों दाउजों थागोन नङाबा आ ओरै मा होनो सबाय अमा
औ जागोन
उम
अमा अमाखौबो नांखागौ नोंथां माने अमा गैयाबाथ जोंना बरफोरना बिदि सावरि बादालि बे जाखायामोन नालाय
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां
नोंथाङाबो एबार नांगाल जांग्रायाव एसे रंजानो थियारि खालामदो नोंथां
थियारिथ थियारि खालामखानांगोनानो। ओम नुनायहालागै दब्लायनैसो दोनसै ओरैनो जाथि खुरमा बाय बाहागि आरो गामिनि साफा सानै जाय होयो जेनेबा लेंहरनोसै ओमफ्राय खुंनोसै बेजोंनो जा दरसे मोनजायो जा दरसे दरन मोनजायो बे गोजोननाय बाथ्रा थागोन आरो ना ज ज नालाय मोखां नायलाय नायलाय रायलाय होनलाय सोरनि सोरनि माबायाव सोरनि जिउआव मा सोमजिदों सोर मा जादों दुखु सुखु खोथाखौ रायलायनायनि गेजेरजोंसो मोनथिनो हा नालाय
औ नोंथां ओम जोंनि आरिमुखौ जोंनो लाखिनांगौ नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ बे हले सैथो बेखौ जोंनो लाखियाबा जोंनो जोंनि हारिनि माबायानो गोमालां गोनना
ओम नोंथां औ दाथ गुबुन हारियाबो सोलिबाय सोलोंबाय नोंथां बेफोर बेखौ दाथ' माइखौ जोंल गायलाना गोबां सुबुङानो गायो माने जोंनि आसाम मानो आसाम माने जोंनि भारत हादरानो ओ मोनसे आबादजों थांनानै थाबोनाय मोनसे हादोरखा जायखौ जोङो गारनो हाया ओम नोंथां बेनो आरो बिदिनो नोंथां जेनबा माइखौथ' गायखानांगोन नङाबा जोङो बोसोर ओ बे से बोसोर जों मोरै जोंनि उन्दैखौ सुफुंनो हानो जेनेबा नोंथां आरो जों थ‌ ओ ओंखाम जाग्रा माइरं जाग्रा जाहैबाय जेनबा जोंनाव गुबुन बे रुथि आरिफोरा जोंनाव उदैयाव थाया जायखौ जोङो ओरैनो जागारनाय बाय बिसो जायो आरो जेनबा फुंनि रेजेंगा जानायफोरबायदि बाहायनायावस बाहायो आरो ओ बेनिखायनो जों जा माइखौ गाय मोजाङैनो गायनांगोन आजि खालिथ गोबां रोखोमनि माइ ओंखारबाय
गोबां रोखोमनि दंसै आजिखालि नोंथां ओरैनो मेसेंङाव फ्राय मेसेंनि माइ बो दंसैना आजिखालिथ
ओं ओं जायखौ जोङो मा होनो हाथाय बाजाराव गोबां दामाबो बबेबा बुरजा बबेबा खम बिनि जोलैखौ बायनाया गोदोथ' जोंनिया मा खालामोमोन बर'फोरा माने गावसोरनो जोलैखौ एक्सट्रा एक्सट्रा माने जों बरआव मा होनो बिनि थाखाय थिख' मोनसे आलदा दोनखायोमोन आरो जेनबा माइ बिनिखौ जे हानानै बेखौ नैबे माइ जोलैनि बेखौ फैगौ बोसोराव जोंहा गायनांगौ फोनानै बिदि खेथ्रआव माइखौ बेखौ थिखखयै आलादा हानानै बेखौ बिनि बेगरखौ आरामनो ओ मा मा होनो जेनेबा आथिंजों गाहुनानै मानानै बे बो जों आराम सोनानै दोनखायोमोन आरो दानि दिनावथ बिदिखौ आं बा नुनो मोनला नोंथां
औ औ नोंगौ नोंगौ नोंथां गोदो माइजलि माइ औ माइजुलि माइ ज्लि
उम उम अब्ला नोंथां ओ आं मिथियैखौ एसेबां मिथिबाय नोंबो नों मिथियैगौ आंनिखौ एसे मिथिबाय जानांगौ ना नोंथां ओ नोंथां बिदिनो जोङो जोंनि गियान खौ रायलायनानै लानांगौ नोंथां
औ औ गियान गियान रायलाय-
आसा खालामो नोंथाङा आं उननि समाव आं नोंजों बिदिनो गियाननि माखासे बाथ्राखौ मिथिनो मोनगोन जा आरो नोंबो आंनिफ्राय मिथिनो मोनगोन आंबो बेखौ नोंनो फोथायनाय होबाय
औ औ दे होनबा जाथसिगोन खोनाबाय नोंथां औ औ औ औ गोजोन्थों नोंथां दे
दे दोनथनि